हेलौ। हेलौ। खोनायाखै। हेलौ। खोनायाखै? । हेलौ।
औ।
खोनायाखै मोन नामा?
औ। नों नोंनिखौ मोजां खोनायासै आं नेटवर्क गैया नामा।
औ दाबो खोनायाखै ना?
अ। दायो खोनाबाय।
औ।
औ खोनाबाय दा ओं खोनाबाय खोनाबाय।
ओम।
मा खालामगासिनोमोन नोंथाङा?
अ थां
औ हा?
खानादों।
औ खोनादों।
औ।
खोनादों खोनादों।
ओं।
औ।
बिदिब्ला टपिकखौ मा लानो नोंथां? औ फ्रियानो।
ओं ओ दायो माने जोङो जों सानैजों गाव गावनि टपिक ओ माबा ओ मा होनो जों गाव गावनि हबिखौ सेयार खालामलायसै एसे
औ जागोन दे ओं खोनादों नोंथाङा बुंगोरदो?
ओ नोंथाङा मा मा खालामनो मोजां मोनो बा नोंथांनि माखासे हबिफोर हबियाथ जेनेबा मोनसे मोननै जा सासे मानसियाथ गोबां बुस्थुआव इन्ट्रेस्टेड थानो हागौ बा मोजां मो माबा माबि खालामनानै मा माबा मावना नै मोजां मोनो जानो हागौ बेबायदिनो नों थांनि थ' ओ हबि एबा मोजां मा मा खामानि मावनानै मोजां मोनो नोंथाङा?
ओ ओं नंगौ।
खोन्थाना होनो हागोनना इसे?
औ खोनादों दा ना?
औ खोनादों दे।
जों सुबुंफोरा बयहाबो गावबा गावनि ओ जोंहा बयहाबो गावबा गावनि हबि थायो। ओं बेबायदिनो आंहाबो माखासे ओ खास हबि गैयाब्लाबो एसे मोजां मोननाय हबिफोर दङ जेरैहाय आङो ओरैनो थानाय समाव मा ब्लाबा खन्थाय लिरनानैबो मोजां मोनो बेबादिनो आरो माब ब्लाबा समावहाय माखासे स सल' सल'मा बेफोरखौ फरायनानै मोजां मोनो बेनिफ्राय आरो माब्लाबा ओरैनो ओ फरायनो बानाय समावहाय मबाइलाव बायदिसिना गोदान गोदान ओ सोलोंथाइफोरनि बागै नायनानै मोजां मोनो।
औ
नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि हबिया मा?
औ आङो आंनि हबि बुङोब्ला माने जेनबा आं मा खालामनानै मोजां मोनो बेफोर आरोना? ओ बेफोर जाबाय माने आङो। बिदि आङो फरायनायनि बागै एसेबां इन्ट्रेस्टेट गैया माने आङो गेलेनाय आयदायाव होनोबा आङो ओ क्रिकेट गेलेनाय फुटबल गेलेनाय माने जोलुर गेलेनाय बा बे भलिबल गेलेनाय आं बेफोर मोनथामखौ मोजां मोनो आरो । आरो जोंनि बे गामियाव फिल्डबो दंखायो माने जोङो क्रिकेटखौ एसेबां गेलेया फुटबलखौ गेलेयो सम सम आरो भलि खौबो गेलेयो सान फ्रामबो आं गेलेनायनि मादाव माने बेफोर मोनथामाव मोन बेफोर मोनथामखौ मोजां मोनो आरो आं गेलेनो ओ ओमफ्राय ओ
हा?
नोंथां
खोनायाखैमोन। खोनाया खै खोनायासै आं नोंथाङा मा बुंनायमोन
नोंथांनि हबिनि बागै मोनथिनानै आङो मोजां मोनदों होननानै फोरमायदों नोंथां।
औ ओ ओं ओं ओमफ्राय बिनि अनगायैबो आङो फरायनायाव इन्ट्रेस्टेट गैयाबाबो बा फरायनायखौ एसेबां मोजां मोनाबाबो आङो माने ओ जा ओ जेनबा इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोर माबा मोनसे औ इन्जिन गोनां बुस्थुफोर बेफोरखौ माने ओम जेनेबा बे थायोना ओम ओ मेखानिक ओ बेखौ फाहामगिरिफोर बेबायदि माने माबा मोनसे बुस्थु इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोरखौ फाहामनाय बा खुलिनानै मोजां गाज्रिखौ मोजां खालामनाय बेफोर बुस्थु आं एसे इन्टारेस्टेद माने आं बेफोरखौ खालामनानै मोजां मोनो आरो ओमफ्राय ओ आङो आंनि बेस्ट मोनसे हबि दङ बे आंनि बेरायनाय हबि आरो आं बेरायनानै बिराद मोजां मोनो औ नोंथाङा बुंदोंमोन ओ नोंथाङा लेखा फरायनानै बा खन्थाइ सल'माफोर सल'फोर फरायनानै मोजां मोनो होननानै। आरो बिनि अनगायैबो नोंथाङा माबाफोर हबि दंबावो वोनामा?
औ ओं।
बा माबाफोर मावनानै मोजां मोनो?
नोंथांनि मोनसे हबिजोंनो आंहाबो मोनसे गोरोबनाय दङ नोंथाङा बुंदोंना ओ बेरायनानै बेबाय दिनो आंबो बेरायनानै मोजां मोनो जाय नि गेजेरजों ओ जोंनि गोसोआ माबा मोनसे सोलोंथाइबो लानो हायो आरो गोसोआ गोजोननायखौबो लानो हायो आरो।
उम।
ओ। बेबायदिनो औ। बेबायदिनो नोंथाङा बुंदों ओ माखासे गेलेनाया नोंथांनि हबि जेरैहाय ओ जोलुर क्रिकेट
औ।
बेनि गेजेरजों जोङो हाय मोजां लामाजोंबो आथिखालाव मोनथिनो हायो।
ओं ओं।
बेबायदिनो नोंथाङाबो सानसे
औ।
हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावांनो सानसेब्लाबो हागोनखौहाय आसा थियो आरो। ओ नोंथाङा बुंदोंमोन बेरायनानै मोजां मोनो। अब्ला नोंथांनि बेरायनायनि सोमोन्दै एसे फोरनो हागोन ना? बबावबाफोर बेरायहैदोंमोन नामा?
आङो ओम जिहेथु ओ जेनेबा आं दायो एसेबां आंनि बैसोआ एसेबां गिदिर बा गोजौ थाखोनि जायाखै आं दायो फरायनाय ओ थाखोआवनो दङ दाबो आं दा ओ साननैसो सिगां बे जौसिन गेजेरारि आनजादखौसो होदों आङो आं एसेबां गिदिर थाखो बा बैसोआव सौहैयाखै आङो दासिमबो बिनिखायनो आङो
औ।
गोजान जायगायाव बेरायनो थांफेराखै आरो दासिम। बा होमबाबो ओ बिदिनो खाथि खाला बा बांद्राय खाथिबो नङा एसे गोजान बिदियाव आङो बेरायनानै बा गोदान गोदान जेनेबा आं नुफेरि जायगाफोर आरो उम बा अबेबा समायना जायगा बा मोजां जायगा बिदिखौ नायनो आंनो बिदिखौ नायनो मोजां मोनो आरो आङो ओं खायनो जे जोंनि साखाथियाव थानाय अबावबा गोदान पारखफोर बा हटेल फोर बा टाउन एरिया नोगोर एरिया बेफोराव आं बेरायनानै बा मालाबा सम मोनबा लोगोफोरजों बेरायहैयो आरो जोङो।
अ मोजां नोंथाङा फ्राय खालामनो नांगौ बा माबायदि बिहेभियारा मोजां बेफोरखौ सोलोंनानै लानो हायोब्ला नोंथांनि थाखायबो बियो
औ औ आरो बेरायनाय बेरायनायजों बेरायनाया माने आंनि मानो थाखाय हबि होनोबा ओ माने बेरायनानै जोङो गोबां ओ जायगा नुयो बा जायगाखौ नुनानै जोङो मोजां बुस्थु नुबा बा माबा मोनसेे सोलोंनो हायो। बेफोरनि थाखाय आं माने बेरायनायखौ साबसिन मोनो आरो। नों गोस गोजोननाय मोनो गोजोन मोनहोयो गोसोफोरखौ। आरो माखासे गोबां बुस्थु सोलोंनो हायो। बेरायनायनि गेजेरजों औ नोंथां थाङा माबायदि सानो बेरायनायनि मुलाम्फाफोरबो बेनिटस बेनिफिटसफोरखौ अ
बेरायनायनि गेजेरजों जों सोलोंथाइ लानो हायो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बेफोरखौ जोङो। मोनथिनो हायो बेनिफ्राय फिसा बेरायनायनिफ्राय जोङो गिदिर बेरायनायसि थांनो हायो ओ फिसा फिसानि फ्रायसो जोङो गिदिरखौ सा सोलोंनो हायो नङा होमबा बेनिखायनो बे फिसा फिनला बेरायनायफ्रायनो जोङो ओ माखासे बेरायनायनि नलेस खौहाय जोङो लानो हायो आरो बेयो जोंनि थाखा खाय मोनसे मोजाङानो। सावरायनाय खौ बियावनो दोनथोनसै।
औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ।